औ खोनादों।
आं नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोना जाहैबाय जोङो एसे सावरायनो हागौमोन नामा
औ हागोन दे।
खोनादों नोंथाङा।
अ खोनादों। सावराय जागोन।
जोङो जिब जुनारखौ फिसिनायनि गेजेरजों जों जिब जुनारजों माबोरै जोंनि नखर संसार जानायाव माबोरै सहाय मोननो हायो बा मुलाम्फा मोननो हायो जिब जुनार फिसिनायनि गेजेरजों आरोबाव जोङो जोंनि जिउखौ माबोरै दानो हायो नोंथाङा एसे सावरायनो हागोन नामा।
अ हागोन। जिब जुनार जिब जुनारजोंनो जों गोबां रां आरजिनो हायो नङा होनबा? जेरै जेरै अमायानो जा बोरमा दाउ बेबायदि फिसिनानै जोङो बेबायदिनो गोबां गोनां मुवाफोरखौ एसे एनैब्लाबो जोङो रां खामायनानै जिब जुनारखौ फिसिनानै फाननानै रां खामायनानै जोङो गोबां न'खर सोलि लांनो हायो आरो बेबायदि।
औ।
जिब जुनार होनबाथ अमा दानियाथ' अमाखौ बेबायदिनो फार्म गिदिर गिदिर खुलिनानै गोबां रां खामायनो हायो नङा होनबा।
औ औ।
बेनि उनाव नोंथाङा दावबायनाय होनना बुङोब्ला मा बुजियो आरो दावबायनायनि गेजेरजों जों माबोरै मुलाम जों मा सोलोंनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ। दावबायनाय दावबायनाय बुंब्लाथ' जोङो गोबां गुबुन गुबुन हादर बा गामि ओनसोलफोराव थांनानै जोङो दावबायनाय दावबायनायखौ जों नुनो मोनो। दावबायनाय बुंब्ला जोङो जेरै सोलोंथाइयाबो दावबायनाय गेजेरजों जों सोलोंथाइखौबो जों दावबायनायनि गेजेरजों जेरै गुबुन गुबुन गियान मोननो हायो। बेबादिनो। दावबायनाय बुंब्लाथ' जों जेरै दा गुबुननिफ्राय गुबुन दाबसे ओनसोलाव थांबा जों जेरै गुबुन गुबुन जेरै थानाय जानाय रायज्लायनाय गाननाय जोमनाय बेबायदि रावफोरखौ जोंओ मोनथिनो मोनो आरो। दावबायनाय बुंब्ला जों। गियानबो मोननो हायो दाव दावबायनायनि गेजेरजों जे मिथियै बाथ्राखौबो मिथिनो मोनो बा नुयि जागाखौबो जों नुनो मोनो दावबायनायनि गेजेरजों। दावबायनाय बुंब्लाथ' जेरै जोङो सासे ए गुबुन दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे थांबाथ गुबुन जेरै लोगो मोनो जों बेबायदि दावबायनायाव जों गोबां गियान मोननो हायो आरो दावबायनायनि गेजेरजोंबो नोंथाङा बिदि दावबाय फेरबायमोन नामा। फोरमायनो हागोन ना? खोनादों नोंथां खोनादोंना नोंथाङा? खोनादोंंना नोंथाङा?